उम आङो नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोना नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
अब्ला जोङो जोंनि आबहावानि बागै एसे रायलायनोसै नामा ओ मिथिंगानि बागै ओ जोंनो मिथिंगाया मा मा होयो आरो जों मिथिंगाखौ माबोरै रैखा खालामनानै दोननांगौ आरो मिथिंगा
रैखा खालामनायाव माने जोंहा मा मुलाम्फा जागोन बेनि बागै इसे रायलायनि ना
औ नंगौ नोंथां
दा आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो माने ओ जिब जुनार बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोर गासिखौबो लानानै आबहावा जायो नालाय दा बेफोर गासैबो जोंनि गासैबो जोंनि नांगौ आरो बेफोरबो नङा होमबा बेफोरखौ गासै खौबो लानानैसो मोनसे आबहावा नालाय ओमफ्राय मानसि बा जिब गासैबो जिउ गोनां जिबनोनो माने बे आबहावाखौ नांगौ आरो ना
औ नंगौ नोंथां
जेरै दै बार बेबायदिनो सान्दुं अखा गासैखौबो नांगौ नालाय जिब जिउ गोनां मुवाफोरानो दा जोङो बेनि बागैनो सावरायगोन दा आबहावाखौ मानो नांगौ जोंनो गोग्गो आबहावाखौ मानो नांगौ होनोब्ला माने जोङो नंगौ आबहावानिफ्रायनो जोङो गासैबो आरो बे मिथिंगानिफ्रायनो मानसिया मा नांगौ बेखौ बुथुमनानै लायो नालाय नोंथां आरो मेन गुबै जाहोना जाहैबाय माने जोङो हां लानो थाखाय जोंनि अक्सिजेनखौनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनखायो नङा होमबा बे बिफां लाइफाङा औ मिथिंगानि मोनसे बाहागो नङा होमबा
औ नंगौ
नुदों जाहैबाय दानि जुगाव जोंहा गोबां बेबायदिनो जोंनि सुबुं माहारि फोरा गोबांथार एरलांनायजों लोगोसे आरो दै दैमा दैसाफोरा गोबां मोजां मोजां जोंनि मानसिफोरनि हा खुर खुर खालांनायजों लोगोसे जोंनि थाग्रा हाफोरा जायगाफोराव खमायलांनायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिया मा जागोन हाग्रा ओनसोलखौ दानफायनानै बिफां लाइफांफोरखौ दान स्रांनानै बेयाव गावसोर थाग्रा खुलि बानायनो गोनां जादों द नङा होमबा दा बेनि थाखायनो माने जोंनि आबहावाफ्रा गुबुंले जादों होननानै बुंनांगोन गिबियाव नोङा होमबा औ दा आबहावा गुबुंले जायोबा जोंनिनो गासैबो खैफोद आरो जों मानसि माहारिनिनो खैफोद नोङा होनबा बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेनखौ लायो आरो बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम थाबासो अखाफ्राबो नांगौ बायदि हायो नङा होमबा दा बिफां लाइफां गैयै मोनसे लांदां गासिखौबो लांदां खालामजोबोबा बेयाव बेसिबां सानदुंनि दुंनाय बेसेबां नांगोन
औ
दा बेफोरबो मोनसे जोंनि सायाव माने गोहोम खोख्लैयो नालाय ओंखायनो माने मि- थिंगा बा आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनांगोन। माने गोबां बेबायदिनो एवारनेस प्रग्रामफोर लायो। मावबादाफोर लायो माने बेयाव बुंनाय जायो माने फांसे बिफां दानबाय दानफायनोब्ला नोङो फांथाम बा फांब्रै फांबा बिफांखौ नोङो गायग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो नोङो बिफां फांसेखौ दानफायनो हागोन नाथाय जोंनि मानसिफोरखौ नुदों माने गोबां हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै बेबायदिनो बिसोर गावसोर थाग्रा जायगा लादों माने उफायबो गैया होनजायो आरो नङा होमबा मानो होनबा जोंहा हु खम खम जालांबाय सुबुं अनजिमाया बांलांगासिनो दङ नोङो दा अबहाय थानो बिदा फंबाय बुरजा जाबाय न'खराव हा एसेल' दङ बारि बा बिथा मोनसे ल' दङ बेखौ रानलायनो थोआ दा बेनि थाखायनो गावब गाव गावबा गाव हादानफोराव बेबायदिनो रायजो जानायनि लामाखौ लाबाय बिदिजों माने गोबां जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरा जोबस्रां लांदों आरो जायनि जाउनाव दिनै जोंनि जायगाफोराव गोबां अखानि बिबांफ्रा अखा हानायनि बिबांफ्रा खम जालांबाय। दा अखा हानायनि बिबाङा खम जालांनायजों लोगोसे जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ बिदुं गरम माने सानदुंनि दुंनाय बिदुंजों जोङो सैनांबाय नङा होमबा दा गोदोनि दिनफोरखौ नायमोन दाबायदि दैलां बोथोरावबो जोङो सानफाथारला फोथाराव माने आबाद फोथाराव माइ गायनायफोरखौ जों हायोमोन नाथाय दानि दिनाव मा ओरै दाइन बाजि गु बाजि जानाय लोगो लोगो जोंनियाव ओरैबायदि सानदुं नाङो जायखौ जोङो सहायनोनो हालायथारा आरोना। बेबायदि जाबाय आरो दा बेखायनो आबहावा औ रैखा खालामनांगौ रैखा खालामनांगौ होननानै जों गोबां बेबायदिनो ओ गोरों गोराफोरनिफ्राय मोनथियो माने आबहावा गैयाब्ला जोंनि थांनानै थानायाबो गैया नालाय नोंथां दा नोङो दै दैफ्राबो जोंनि थाखाय बिराद गोनां नोङो दैखौनो साननानै नायदो दैफोरा गोबां बेबायदि गुबुंले जानायनि जाहोनाव जों मानसिया बे गुबुंले दैखौ लोंनांगौबा माबोरै बेखौ माने बेमार आजारफोरथ' जाखागोन नङा होमबा।
औ नंगौ
दा बेखायनो आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो मोजाङै थांनानै थानोब्ला जोंनो बिफां लाइफां बार दै बे गासैखौबो जोंनो मोजां साफा जोंनो नांगोन नङा होमबा अब्लासो जों सुबुं माहारिया बेमार आजारफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। दा नोंथाङा मा सानो जुदिबा ओ जोंनि गोबां मानसि सिफ्रा सुबुं माहारिफ्रा हाग्रा दानस्रांनानै बेबायदिनो गावसिनि थाग्रा खुलि खालामना लादों बेनि जाउनाव जों जोंनि माखासे ओ जिउआव जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैदों नोङा होमबा बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय आंनो।
औ ओ नोंथां ओ आं फोरमायनो सानोदे जाबायदि बिफां दाननायनि जाहोनावनो नै ओ दायोथ' दैलां बोथोर ना दैलां बोथोराव जोंहा ओ ओ अखानायानो हाया मानोना आरो अखा हायैनि जायगायावनो जोङो ओ माइ गायनानै जानो हाया होन मानो होनोबा जों जोङो माइखौ दायो मेसिंजोंसो सारनांगौ दैखौ मेसिंजोंसो सारनांगौ आरोना नोंथां मिसिंजों साराबा जोंना ओ माइखौनो माइ आबादखौनो मावनानै जानो हाया ओ जायनि जायनि जाउनाव जोंना ओ बिफां लाइफाङा खमायलांदों ओ आबहावाया गुबुंले जालांदों जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं याव जोङो मुलै आरि होनायनि जाउनाव नाव ओ आबहावाया गाज्रि
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ ओ नोंथां आं बुंदोंमोन जे ओ बेबायदि ओ गाज्रि आबहावा जानायनि जाहोनावनो जोंनि ओ गासैबो जेरैहाय जोङो दायो दैजों मेचिं सारनानैहाय जोङो आबाद मावो बिनि थाखायनो जोङो ओ दैखौ मा नाफोर जों नाफोर दानिया हमनाय मोननाय मोनला जेरै मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोराव जोङो मुलिफोर होयो ओ जानो हागौ बेनि जा उनावनो गोमालांदों ओ
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो सैथो माने
बायदि रोखोमनि बेराम आजार सोमजिनो हमदों जेरैहाय ओ केन्सार बेराम टिभि बेमार बायदि रोखोमनि लिनथि बेरनाय बेराम नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ माने नंगौ आबहावा गुबुंले जायोबाथ' माने जोंनि हां लानायनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनियाव गोहोम खोख्लैयो नालाय माने बिफां लाइफाङासो जोंनो नांगौ बायदि माने अक्सिजेनखौ होयो नङा होमबब्ला जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफां लाइफाङा गावसोर बोनानै लायो जोंनि गुबै माने ओ गुदि सोमोनदोआ जोंना बिफां लाइफांजोंसो नङा होनबा बा जोंनि थांनानै थानाया दा नंगौ बे बिफां लाइफांखौ जोङो अनसायनांगोन आरो बिफां लाइफांखौ जोङो अनसायनो हाबानो जोंनियाव माने अखाया माने फैखागोन आरो बियो नङा होमबा अखाया गोग्लैखागोन जेराव माने बिफां लाइफ बिफां थायो बेयावनि मिथिंगानि महरानो निजोम गो जायो बिदि आरो नोंथां दा नोंगौ माने जोंनिया आरो दा हा गुबनाय नङा होनबा बेबो आबहावानि मोनसे बाहागो नालाय मिथिंगानि मोनसे बाहागो हाफोराव जोङो गोदाव सोरावै माने प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायनाय जायफोरा माने एकदम गोबाव बोसोरसिम थायो सेवनो रोङा सेवनानै थांगारा बेफोरखौ जों हायाव गारबाय दा बिनि जाउनाव गोबां जोंनि हाफोरा माने ओ बिदिनो गुबुंनाय जाबाय हाया गेब्रेंलांबाय दा मैगं थाइगं नोङो मोजां जाला नङा होमबा दा बेफोर प्लास्टिक माबा माबि बायदिसिना बिना सेवनो रोङै मुवा बेसादखौ जोङो हायाव गारनो नाङा आरो जों बेफोरखौ जोङो थिनांगोन बुजिनांगोन अब्लासो जोङो हा गुब बुंनायखौ हा गेब्रेंनायखौ माने होब थानो हागोन आरो आरो दा बार गेब्रेंनाय नङा होमबा बार बाराबो गुबुंले जायो नालाय दा बार गुबुंले जानायखौबो जोङो होबथानांगोन मानो होनबा जोंहा माने गेसाव गोफोनखौ लांदां फादां जायगायाव गारलाबायनानै दोनो समाव गाज्रि सेवनाय मुवाफोरखौ जोङो लांदांआवनो गारगारनानै दोनो बिदि खालामनो नाङा आरो जाय बुस्थुआ माने हाजों सेवनानै गोरोबनो हानाय जायो बेफोरखौ जोङो हा सिङाव फबनाया मोजां आरो नोंथां मानो होनबा बेयो जों बेखौ जोङो लांदांआव गारनानै दोनोबा बिनि गासैबो मोनाम नायफोरा बारजों उरायनानै बाराव थानानै बियो जों हां लानायावनो हाबगोन नालाय
बेजोंनो माने मानसिनाव गोबां बेमारफोर जागोन नङा होमबा नोंथाङा गोबां बेमारफोरनि खोथा बुंलांबाय नंगौ आरो बिदिनो जोंहा नै दा जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा गासैबो मैगं थाइगंआनो रासायनारि मुलि होजोबनाय जाबाय जायनि थाखाय जोंहा माने गोबां देहायावहाय माने जोङो बेमारजोंहाय भुगिनांनांगौ जाबाय आरो जेरै नोङो दा साननानै नाय गोबां मानसियानो माने बैसो जायियावनो सोरनिबा उदैयाव अन्थाइ जानाय सोरनिबा केकनि माबा माबियाव अन्थाइ जानाय जों गोबां खोनानो मोनोना दा बेफोरनो आरो नोंथां बेखायनो जों माने मोजां जोङो मा आबहावाखौ मोजां लाखिनांगोन बिफां लाइफांखौ जोथोन लानांगोन आरो जोङो मिथिंगाखौ सो खोर खालामनानै दोननांगोन आरो अब्लासो जोंनो मिथिंगाया जोंनो मा नांगौ बेखौ जोंनो होगोन आरो नोंथां ना दा बेखायनो जोङो माने बेखौ गोसोआव लानांगोन जे माने बिफांखौ दानफायनो थाखायब्ला नोङो थारैनो नंगौ बिफांखौ नोङो गायग्रोनांगोन आरो बे बिफाङा जेब्ला थाङो अब्लासो नोङो फांसे बिफांखौ दानफायनो हागोन आरो मानोना नोंनि थांनाय थांना थानायनि गुबैयै ओ गुदिया रोदाया बे बिफां लाइफाङाबो होनजायो आरो जोंनिया माने जोङो बेनिफ्रायसो अक्सिजेनखौ लायो नालाय बे बिफां लाइफां गैयाबा जों जिउआनो गैया होनजायो आरो दा जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ खैफोदाव फैगोन बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा अक्सिजेनफ्रा थोनाय नङा जोंनो बेबायदिनो गोहोनि दुंनायखौ जों बारा मोनगोन दुंखावनायखौ जों बारासिनाव बारासिन मोनगोन दाथ' नै बोसोरै बोसोरै एसे एसे बारा जालांगासिनो दं जोंनि बिुदुंनि दुंथाया दा बेखायनो मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगोन आरो ना नोंथां अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा औ नोंथां गोजोनथों नोंथां